हेलौ।
खोनादोंना नोंथां गोजोन फुंबिलिनि नोंथां आंनिसिम आंनिफ्राय गोजोन मोनसे गोसोनिफ्राय हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामदो।
ओ आं दायो ओरैनो जनानै दोङो।
ओंखामफोर जाखांबाय नाम
ओ ओंखामखौ जाखांबाय आङो दासो जाखांबाय। ओ ओ फाजाया दंमोन ओ लेस्रा ओ ओंख्रि गैयामोन भाजासो दंमोन ओ लेस्रा ओमफ्राय आलु। ओ नोंथाङाबो ओंखाम जा
फुंनिखौ औ जों जाखांबाय आंना फुंनि ओंख्रिया जाहैबाय ना। ओमफाय औवा मेवा होनना बुङो जों थिंगालि बे औवा गाजि हरो ना बेखौ दाननानै ओमफाय आरो माबामोन दालिजों लगायनानै ओंख्रि संनाय आरो इखौ जाबाय। दा फुंनि जाखांनानै जिरायनानै दङ आरो। दा बिदिबा जोंं नोंखौ कल खालामनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय ओ नोंजों रायज्लायनानै एसे जेनेबा रां खामायनो होननानै सानदों आरो दा नों नोंथांखौ कल खालामदों आं दा आथिखालाव जेनेबा जोंहा मोसौफोरा फिनायावहा जोबोद खम जालांबाय नङा होमबा। खम जानायनि जाहोन आरो मोसौ फिसिनानै मुलाम्फा मोननाय न'खरनि थाखा फैसायाव माबायदि जोंखौ हेफाजाब खालामो मोसौ फिसिनो हायोब्ला लोगोसे आरो मोसौनिफ्राय मुलाम्फा मोननाय बायदिसिना फाय जों सावरायजागोन बेजों लोगोसे आरो मोसौनि जि जानानै आदार जानानै जि खिनाय बिनि हासारनि गेजेरजों जोंनि आबादफोराव माबायदि मुलाम्फा जागोन बेनि बिखय जों सावरायनो हागोन ना नोंथां आंजों दसे सम दे होमबा नोंथांखौ आङो मो सौनि बिखय आबादनि आरो खम जालांनायनि आरो आबादाव माबायदि हेफाजाब होयो आरो रां जोंनि थांना थानायाव माबायदि हेफाजाब होयो फिसियोब्ला बेनि बिखय बुंनो थाखाय नोंनो सम होबाय
औ नोंथां
ओ मोसौनि बेलायाव बुंनो ना नोंथां
औ औ औ
ओ मोसौखौथ जोङो ओ मोसौआथ जोंनियाव ओ बेदि ओ गामि ओनसोलाव ओ बयनावबो नखर नखर थायो
ओ बेजों लोगोसे जोङो ओ ओ मोसौ गाइया जोंनो ओ फिसा होयो ओ बिदिनो जोङो मोसौ गाइनि फिसाजों ओ जोङो मोसौ गाइनिफ्राय जोङो माखासे गाइखेर मानो ओम फ्राय बिदिनो जोङो मोसौ मोसौ हालुआ दङ ओ जरासे ओ लानानै बेखौ जोङो ओ दुब्लियाव ओ हायाव
ओम
जोङो बिदिनो ओ हाफोरखौ एवनानै जोङो बिदिनो मैगं ओ मैगंनिफ्राय जायखिजाया मैगं गायनो हायो आरो
ओम
मैगं गायनायजों ओ गोबां रां खामायनो थाखाय नखराव सुबिदा मोनो
औ
बेजों लोगोसे आरो जोंहा ओ मोसौफोरखौ बिदि खामानि मावनायजों लोगोसे जों मोसौखो ओ ओ जोङो ओ फानहरनोबो हायो फानहरना गोबां रां
औ
ओ जोंहा ओ ओ गोबां मोसौ जोङो जुदि ओ लायोब्ला ओ जोंहा बे मोसौ गाइनिफ्राय जोंहा ओ गाइखेर गोबां गाइखेर मोननो हायो आरो मोसौ गाइनिफ्राय बे गाइखेरखौ जोङो गामियाव गामियाव फानजोबनो हायाब्लाबो बेखौ ओ जोङो ओ ओ हाथाय एबा मार्केटाव फानहैनो फानहैनो हायो आरो गोबां गाइखेरखौ जोङो बेजों लोगोसे जोंहा ओ मोसौनिफ्राय जोंहा ओ मोसौनि ओ खिखौ जोंहा ओ
ओ जोंनि नखरनि अबेबा साइदफ्राव बेखौ गारै गारै गारै गारै ओ बुजा खालामनानै उनाव बेखौ जोङो ओ जिथिया जोङो मैगं मायबा मोनसे गायनो नागिरो अब्ला बेखौ लानो थांनानै बेयाव
ओ गारना हैनाय जायो। मानोना ओ मोसौनि खिया ओ जों हासार होनना मिथियो।
हासार औ मैगंफोरा मोजां जायो। ओ बेनि गेजेराव जोंहा ओ मोसौनि खिखौ बिदिनो ओ मायबा मोनसे ओ जेरै जुद दंखल जावनाय ना मायाव बे रग बेयावबो बाहायो ना मिथियो, नोंथाङाबो मिथियोना?
माहा?
ओ दंखल जावनायनाव ओ दंखल जावनायाव बाहाय होननाय खोनाय जोङो। मोसौनि खि
आदसा बेखौथ' आं बारा खोनानाय जायाखै।
हा?
आव औ। औ खोनादों।
औ।
बिदिनो ओ मोसौखौ बिदिनो ओ जों गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो। ओ बिन ओ बे-बेखिनियावनो नोंथांखौबो आङो ओ मोसौ बे हालेवनानै आबाद मावनाय बिनि सायाव सुसे फोरमायनानै होनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय।
अ साबायखर नोंथांनिसिम आरो बे समाव ओमबा आं दा जोंनि एरियायाव सोलिबाय थाना नाय जि थासारि बिनि बि कय बुंनो लागासिनो दङ' दा जोंनि एरियावहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारसा फोरनि बेलायाव आरो न' जोंनि लागोआवहाय जों थानाय जिखिनि लागुआव मोसौ फिसिनायनि बिबां अनजिमाखौ जों खम नुलांबाय आरो। खम नुनायनि जाहोनखौ बेखौनो सान जोंनि बर' सुबुंफोरा माने इसेबां बिब्दि जिब जुनार फिसिनायाव खस्थ' खालामना हाया आरो। आठ लाख फारसेथिं जोंनि एरियायावहाय गोबां मैगं थाइगं खामानि मावो। मैगं थाइगंनि आबाद मावो बेफोराव माने दोनो थाखाय बा दान्दाल होनो थाखाय दुरुं खानो थाखाय माने जायगा मोनैनि थाखाय बेनि थाखाय जोंनिया मोसौ फिसिनायनि अनजिमाया खम जादों आरो आरो बे खम जानायनि जाहोनावनो जोंनियाव रांखान्थि बिथिङावहा जोंनो जि नांगौ फैयोमोन। खोनादों नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
बे समाव
हेलौ खोनादों?
औ औ खोनादों बे समावहा दा जोंनो बेनिफ्राय फै ओ रांखान्थि बिथिङाव एसे जोङो माब्लाबा समाव नां गौ जायोब्ला फाननिनै मोनलाम्फा मोननो आरो दा बे गैयलिया ख जालांबाय नाथाय गुबुन फारसेथिं नायोब्ला जोंनि एरियायाव बांगाल होननायफोर दङ आरो सेरेंफोर बे सेरेंफोरा मोसौ बोरमाफोरखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो दा बिथांमोना जोबोर खस्थ खालामना हायो फुङाव फालो फालो होनानै लाबोयो मोनसे नखरावनो ओ मोसौ फिसिनाय नुयो जोङो मोसौखौ खेबसेयावनो बिथांमोना माब्रै माबा सय था फानोनो बिदिबा बिथाङा दुइ लाख एक लाख तिन लाख बिदि मोनोनो। मालाबा आसि हाजार सुत्तुर हाजार मासेयावनो मालाबा सुत्तुर सा थि मोनोनो फायनानसियेल बिथिङाव बिथांमोना जोबोद मोजां आरो जेनेबा लोमजा साजा जाब्रब्ला फानब्र'बो दा बेनिफ्राय जोङो बेबायदि मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेखौ जों नुदों जोंनि एरियावहा। फारसेथिटिं आरो मौसौ थिनायनिफ्राय मोसौनिफ्राय जि ओंखारनाय जाना नै ओंखारनाय आदार बे आदार फोरखौ बे मुस्लिम हारिफोरा गोबां खेथि मावनायाव बाहायो बे खेथिखौ होयोब्ला मोनसे अर्गानिक हासार जाहैनायलाय रासायनारि हासारनिख्रुइ माने बियो गोबां माने बिफांखौ मोजां खालामनानै फिथाइ थायनायाव गोबां आरो बिफां खौ मोजां खालामनानै फिथाइ थाइनायाव गोबां बिहोमा होयोनो आरो। दा जों बे खौ नुयो बेनिखायनो जों नि बेलायावहा जेनेबा जोंनि एरियायावहा जोंनि मानसिफोरखौ फिसिनाया खम जालांनायनि थाखाय जों बेबायदि उसुबिदा मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो। जोंनि एरियावहा। जानो हागौ नोंथांमोननि बेलायावबो खम जादों खोमा जादोंना जायाखै?
औ औ जादों नोंथां।
उम
जोंनि एरियायावबो ओ औ बुंलाय नोंथां?
नोंसोरनि एरियाआव बबे हारि बबे जातिया बांसिन फिसिनायखौ नोंथाङा नुदों?
आं बुंगोन आ जोंनि साइडखि ना जोंनि साइडखि ओ ओ जोंनि साइडखि जोंहा ओ बर' हारसा मुस्लिम लगायजोबनाय। बेनि गेजेराव जोंहा ओ बिदिनो औ
मुस्लिमनियावबो नुयो जोङो बे मोसौ फिसिनायखौ आरो हारसानियावबो नुयो जों मोसौ फिसिनायखौ। आरो बर'नियावबो नुयो ओ जोंनि साइडखि बुङोब्ला नोंथां ओ जोंनियाव ओ एखे फ्राय एखेफ्रामानो दङ आरो ओ बर'नियावबो दोङो हारसानायावबो दोङो मुस्लिमनियाव दोङो। आरो ओ बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय ओ जोबोर खम जालांदों जोंनियाव ओ ओ ओ मोसौदो हालेवनायफोराबो खम जालांनो हमबाय गोदोनि बायदि नंला। ओ गोदोनि दिनाव ओ गोबां सुबुङानो ओ बांसिनानो मोसौदो हालेवनानै जिउ खुंबोदों एबा मो सौ हालेवनानै आ बिदिनो ओ खेथि गायनानै बिदिनो मोजां होननाय बायदिमोन आरो गोदोनि समाव ओमफ्राय दानि समाव
नि मुगा हिसाबै जोंहा ओ बाय बिदिनो ओ ट्रेक्टर फिसाबो दङ बिदिनो हेन्द ट्रेक्टर ना मा होनो ओदिबो दङ गोदोरबो
औ औ औ पावार ट्रेक्टर होनना बुङो जों थिं गालैजाय
गोबां जौगाबोबाय जौगाबोनाय हिसाबै बिदिनो इजियावनो जानाय बायदि जाबोबाय आरो बिदि जा मोसौफोरखौ बारा एसे बाहायलिया बाहायथारलाबो' नंङा एसे एनै बाहायो खिन्थु खम जाबाय आरो गोबां खम जादों
उम उम उम
जेराव जोंहा ओ दाना ओ बेखौ बे ओ ला मोसौजों एबा ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोंहा ओ जि खेथि मावबाय बेबो माइखौनो हमबाय आं माइखौ मावबाय माइखौ जोंङो मावनानै बेखौ ओ हानायनिबो जोंहा ओ गोबां बिदिनो मिसिं सिन फैबाय बेखौ जोंङो आखाइजों खस्थ' माव हारसिं मेसिनजोंबो हानायनि मोनसे ओ माबा फैबाय जोंनाव बेजों लोगोसे आरो जोंहा बेजों लोगोसे आरो जोंहा माइखौबो जोंहा ओ औ औ नोंथां।
बा जों दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै नामा
औ दोनथ'नोसै नोंथां
औ दे साबायखरसै नोंथाङा बे समखौ होनायनि थाखाय दोनथ'सै होमबालाय न'
औ नोंथां
उम